औ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां,
ओ नोंथांनो ओ कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जे आंनों आंजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा? नोंथाङा फ्रि दङब्ला।
औ हागोन दे नोंथां,
औ अब्ला ओ मोन बर' हारिफोरा बा बर' माहारिया माखासे, मावनाय आबादनि सायाव, सावरायना हागोन नामा नोंथांजों? औ जेरैबायदि मानो बर' माहारियाथ' आ गुबैयै आबादखौनो गाहाय बिथा खालामनानै संसार जाबोग्रा मोनसे हा हारि नङा होमबा नोंथां,
औ नंगौ नोंथां,
दा बेखिनियावनो जे बर'फोरा, नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि, एबा मा मा आबाद मावनानै, संसार सोलियो एबा संसारखौ जायो बा गोदो माबायदि आबाद मावोमोन आरो आथिखालाव माबादि आबाद मावनानै मा होनो जौगानाय फैखो बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन दे नोंथां
औ दे एसे फोरमायनानै होदो अब्ला
औ जोङो दाथ' नायोब्ला नुनो मोनदि दाथ' दैज्लां बोथोर सोलिगासिनो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
दा दैज्लां बोथोरनि बिथिङाव नाय होनबा जोङो जोंनि ओनसोलावहाय बयफ्रोमनि बयनिबो न'खरावबो दा माइ आबादखौनो मावनायखौ जों नुनो मोनो
औ
ओम औ माइ आबादनि बिनि अनगायैबो मैगं थाइगं गायनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो औ आरो दानि बिथिङावथ' जों नुनो मोनोदि बांसिनानो माइ आबादखौहाय जोङो बा ट्रेक्टरफोरजों हालेवनानैहाय मेसिंफोरजोंसो बांसिन गायनाय नुनो मोनो जोङो
औ नंगौ थारैनो
औ गोदोनि समाव नायोब्ला जों नुनो मोनोदि जोंनि ओनसोलावहाय बांसिनानो बयहाबो न'खरावबो मोसौजोंसो हालौनायखौ जों नुनो मोनोमोन
ओम नंगौ
औ आथिखालावथ' जों दा बयनिबो न'फोराव ट्रेक्टरजोंसो हालेवनायखौ नुनो मोनो
औ
मानो होनबा गोदोनि समावथ' बे मोसौजों हालौवनायनि थाखाय बा मोसौजों हालौनानै माइ गायनायनि थाखाय जोङो गोबाव सम लायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
दाथ' आथिखालाव बेयो मेसिनफोर बा ट्रेक्टरफोर ओंखारनायनि थाखायहाय दसे समनि गेजेरावनो जोङो माने गोबाव समनि खामानिखौ जोङो दसे थाम जि मिनिट बा जि मिनिट नैजि नैजिबा मिनिटफोरावनो जोङो खामानिखौ मावफुंनानै फोजोबनो हायो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
गोदोनि समावथ' जोङो मोसौजों हालौवनाय समावहाय मोसौजों हालौनानै गायनाय समाव जोङो बिगासे हा खौनो साननै सानथाम सम नांगौमोन नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ थारैनो
औ दा बेनि थाखाय बिदिनो जोंनि ओनसोलावहाय गोदोनिफ्राय दा बिदिनो एसे जौगा बोगासिनो आरो
औ
आरो जोंनि ओनसोलाव दायो दैज्लां बोथोराव गोबां माइ आबाद मावो आरो मेसें बोथोरावबो माइ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो
औ
बेस औ मेसें बोथोरनि बिथिङाव नायोब्लानो जाहोन जोङो जेरै जुखाम आबाद माव मावनाय बानलुनि आबाद मावनाय आरो मा जो बर'फोरनि बर'फ्राबो गोबाङानो माने मेसें बोथोरावबो माइ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। औ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव मैगं थाइगं जेरै लाइ लाफा बेसर सबाय आलु बेफोरखौ जोङो मेसें बोथोरावहाय
गायनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो आरो। औ नोंथांमोननि ओनसोलावलाय दा मा मा माइ गायनाय जायो?
औ ओ जोंनि ओनसोलावबो बुंनो थाङोब्ला दा दैज्लां बोथोर हिसाबै गिबियाव जों मा होनो माइ आबादखौनो बुंनांगोन। जे बर' हारिया जे आबाद मावनानै थांना थाग्रा मोनसे हारि हिसाबै बयबो माइ आबादखौनो गाहाय आबाद होननानै ओ आबादखौ मावखायो बे माइ आबादखौ बेजों लोगोसेनो बे माइ आबादनि गेजेरावनो जे गोबां मा होनो गुबुन गुबुन रोखोमनि माइफोर दं जेरैबायदि माइसालि माइ आरोबाव मा होनो माखासे माइफोरनि मुंफोरबो दं जेरै माइब्रा जोसा बैफोर माइब्रा जोसाब फोरखौ आबाद मावनानै जे माखासे जोंनि बर'नि आंगो फोरबोफोराव जानो थाखाय एबा फिथा सौराय जानो थाखाय दा बे दैलां बोथोरावनो बे आबादखौ मावनानै लाख जायो आरो नङा होनबा नोंथां बेनिखायनो दैलां बोथोराव जि बर'फोरा बे माइ आबादखौ मावथारो बियो थारैनो सैथो। ओ बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव जोंनि गोदोनिफ्रायनो बे खान्थिया सोलिबोदों होन नानै बुंनांगोन जेराव आबाद मावनानैनो बर' माहारिया थांनानै थाग्रा मोनसे हारि ओ बेजों लोगोसेनो दैज्लां बोथोराव माख माखासे मा होनो न'खरखौ सोलिनो थाखाय बा जानाय लोंनाय बा ओंख्रिफोर माखासे मैगंफोर गायबावो जेरैबायदि मैथा गोजा मैथा बांगाल आरोबाव पथल भिन्दि आरो सबाय बिमा जायखौ बुङो लेस्रा ना मा होनो आरो बिनि अनगायैबो माखासे जो जोगोनार दैलांनि जोगोनार ओ मा होनो आरोबाव बहल जिंखा फोरला बैफोरनि आबादफोरखौ बर' एबा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो मेसें बोथोर बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्लाथ' गुबैयै जों दा जोंनि ओनसोलाव सोलिबाय थानाय एबा बयनिख्रुइबो गोजौ मासि एबा गो जौमासियाव मोननो हानाय फालांगि हिसाबै जायखौ बानलु सिब्र' होननानै बुङो। बे बान्लु सिब्रु मावनाय आबादखौनो गुबै एबा मा होनो गाहाय होननानै बुंनांगोन आरो दा आथिखालाव जों जोंनि ओनसोलाव बेखौ मेसें बोथोराव मावो। आरो बेजों लोगोसेनो मेसें बोथोराव बेबायदिनो गोबां लाइ लाफा मुला कबि आरोबाव गोबां बिदिनो मेसें बोथोराव जानाय आबादफोरखौ मावनानै मावनाय जायो जोंनि ओनसोलाव आरो गोदो गोदायनि समाव आबाद मावनायनि बिथिङाव बुंनानै थाङोब्ला जे आबादखौ मावनो थाखाय गोदोनि समाव मोसौजोंसो हालेवनानै आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां
औ
बै गोदोनि समाव मोसौजों आबाद एबा मोसौजों हालेवनानै आबाद मावो मावोमोनब्ला गोबां सम लायोमोन नाथाय आथिखालनि जे बिगियाननि दा जे दिहुननाय बा बिगियानारि सानखोजों दिहुननाय ट्रेक्टर बा माखासे हालौवग्रा जुन्थिफोरनि गेजेरजों खोब समनि गेजेराव यावनो हालौनानै आबादखौ मावनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथा
बेबायदि बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव गोबां न'खर फोरावनो मोसौ फिसिनाय खान्थियाबो गैया जालांबाय होननानै बुंनांगोन आरो जों जायनि जाउनाव फोथाराव हालेवनो थाखायबो ट्रेक्टर जाव ट्रेक्टरजों हालेवनानै बिदिनो आबाद मावनायखौ नुनो मोनसै आरोबाव‌ मेसें बोथोरावबो जिखिनि आबाद मावो बैफोरखौबो हालेवनायावबो ट्रेक्टर खौनो गाहाय हालेवग्रा हिसाबै बाहायनायखौ नुनो मोन जे बे ट्रेक्टरजों हालेवनायाबो जोंनि थाखाय थाखाय खोब मोनसे गोनांथार होननानै आं सानो जेराव गोबां आथिखालावथ' माखासे मा होनो टाइमनिबो आंखाल जाबाय बा समनिबो आंखाल जाबाय बेनिखायनो ओ खोब समनि गेजेरावनो हालेवनानै आबाद मावनो हानाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां होननानै आं सानो आरो जेराव जों‌ टाइमबो मोनबाय बा माखासे खामानिफोर मावनो थाखाय समबो मोनबाय नङाब्ला गोदोनि बायदि मोसौ जों हालेवनानै आबाद मावोमोन। ब्ला जे बिगासे हाखौनो हालनानै हालेवनो थाखाय बिदिनो साननै बा सानथाम गाहाम सम नांगौ जायोमोन नाथाय आथिखालावथ' ट्रेक्टरजों ह हालेवोब्ला जि मिनिट बा नैजि मिनिटनि गेजेरावनो हालेवनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नांगौ नोंथा
बेनिखायनो आबाद मावनायनि बिथिङाव गोदोनि आरो आथिखालनिखौ रुजुयोब्ला गोबां फारागखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव
दाथ'
बिगियाननि दाजमजों दिहुननायखाय दिहुुननाया जौगाबोनायखायनो आबाद मावनाया आथिखालाव गोरलै जानानै फैबाय होननानै बुंनांसिगोन नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां आरो जोङो दाथ' नुनो मोनोदि न' बयनिबो न'खराव मोसौखौनो नुनो मोनला जोङो।
औ नंगौ थारैनो बियो सैथो
सोरबा न'खरसे न'खरनैआवल' जोङो मोसौखौ नुनो मोनो। बा मोसौ थाबाबो बिसोरबो बयबो गामिनिफोराबो बयबो ट्रेक्टरजोंसो हालौवनानै होजोबो नालाय बयबो माने बिसोरबो खम समनि गेजेरावनो नागिरनानै बिसोरबो माने मोसौजों हालौवा लासिनो माने टेक्टरफोरजोंसो हालेवनायखौ जों नुनो मोनो आथिखालाव
औ नोंगौ थारैनो
आरो माइ गायनायनि बिथिङावनो होन माइ गायनायनि बिथिङावबो दा मानसिफोरखौ माने गोनांथियानो गैला माने मिसिनफोरजोंनो गायनानै दसे समनि गेजेरावनो फोजोबनो हायो आरो
औ नोंगौ
जों मोनोदि आथिखालावथ' मानसिफोरखौबो माइ गायनायनि थाखाय नागिरनानै मोनखाला
औ थारैनो मोननाया जोबोद खम जाबाय
औ
अब्ला नोंथां दिनैनि बे हो
दिनैनि रानलायनायखौ एसेयावनो दोनथ'सिगोन नामा
औ समाबो जाबायमोन नोंथां औ दे होमबा दोनथ'दिनि